अ खोनादोंना औ औ खोनादों औ
ओम ओ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रियानो फ्रियानो ओं फ्रियानो
अ होमबालाय अब्ला आङो मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो।
औ औ बुंनाय
आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायलायसै नामा
औ रायलाय जागोन।
औ दा ओ नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन नामा माने ओ गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि फारागथिखौ
ओ फारागखौथ' खोन्थानो हागोन होनायाथ' जेबो एसे माइ आबादानि फरथि आतसा गिबि उम उम औ आत आतसा गिबियावनो आं बेखौसो बुंनो हासथाबाय नोंथांमोनथिं
ओ माबे मेथडजों मावनाय जायो जेनेबा माबायदि आदब खायदाजों ना गोदान मुगानि आदब खायदाजों ना गोदोनि गोजाम मुगानि आदब
जोंनिया बारा गोबाव जायाखै आरोना माने मोसौजोंनो ओ माबाबाय थायोमोन मोसौजोंनो हालौबाय थायोमोन खिन्थु दायो जेनेबा बोसोरनै बोसोरथामसोआव सिगां माने बोस सोरनै बोसोरथामसो सिगां सोलायबाय आरो ए टेक्टर बा माइ गायनाय मेसिन बेफोरबायदिखौ बाहायो आरो सोरबा सोरबा बाहायग्राफ्रा माने खम बाहायसै आरोना मोसौजों हालौनाया खम जासै
ओम जोंथिंबो बिदिनो बिदिनो जासै दा नोंथांमोनथिं जेरै- सोलिदों जोंथिंबो बिदिनो खिन्थु जाय ओ सिगांनि फायनो गोजाम आदबजों मावबाय थानाय
औ
बिथांमोननि हाखौ नायोब्ला ओ जाय गोदान आदबजों मावनाय जुदि बियो बिगियाननि ओ आयदाजों मावदोंबा जादों खिन्थु बिगियाननि आयदा गैयालासिनो जुदि गोदान आदबखौ आजावनानै मावदोंब्ला बिथांमोननि जों माइखौ नुनो हायो एसेबाबो बुहुत खमजुरि जायो।
नङा होमबा एसेबाबो माने खम जायो आरो बिथांमोननि आबादा नाथायब्ला जुदि गोजाम आ दबजों नों नांगोलजों एवनानै मानानै माबायोब्ला बिनिया बाराबर बिदिनो मोजाङानो जागोन मानो होनब्ला ओ जि दा गोदान आदबजों ओ बेबाय दिनो आबाद मावदों नोंथाङा नुदों टेक्टरजों हालौदों आरो बे दुब्लियाव थानाय माखासे जिब जुन्थु ओय जिब जुन्थुथ होना बेखौ इन्जेक्सफ्रा थैजोबदों नङा होमबा बिद ओ बेबा नादबनि माबानायजों दा बेनि थाखायनो आरो खानस्रिफ्रा जेरै दालाय सिंनि माखासे फुलुंफोरखौ सायाव लाबोआ होमब्ला दा जुदि दुब्लियावहाय बिदि आबाद माव ग्रा जुदि खानस्रिफ्रानो थायाब्ला बोरै सिंनि फुलुंखौ लाबोनानै बाहेराव दोनफैनो बेबायदि आरो आरो नोंथाङा नायगोन जेराव माने नरमेलि बिदिनो मोसौजों हालेवो गोजाम आदबजों दासिमबो बिथांमोनखौ नायगोन बिथांमोननिया एसेबाबो माने बेटार बायदि आं दिनैसिम नुदों आं जोंनि एरियायावनो स्पेसियेल आं नुदों आरो खिन्थु माने गोबां बिदिनो मुलाम्फफोरो दं गोदाना गोदान आदबजों मावनाय
माने जेसां हायो थाब नोङो आबादफोरखौ बोखांनो हायो जेसां हायो थाब नोङो आबादफोरखौ गायनो हायो।
औ
आरो जुदि गोजाम आदबजों नोंथाङा मावोब्ला लेट जागोन खिन्थु नों सबसे समायनासिन बेबा जि आबादखौ मोननो हायो आं बेखौ फोथायो आरो बिदिनो जेनेबा बोसोरै बोसोर बोथोराबो सोलायोना। लोगोसे माखासे बोथोरनिबो खेला थाबाय नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
औ। ओमफ्राय आरो नोंथाङा जुदि आरो हाजोफोरनि आबादफोरखौ रायलायनो सानोबा नोंथांङा हाजोनि आबादफोरखौ अलरेडि मिथिखायो बिथांमोना जुम खेथि मावो होननानै बिथांमोना जेबोद थ' बिदि गैया जास्ट हाग्रा दानस्रांनाय आरो माबानानै गनजों थुनानै गायनाय। नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आरो खस्थ' मोनो। खिन्थु बयनिख्रुइ साबसिन आबाद बिसोनानो जायो आरो जि बिथांमोनहा माइ गायो बिदि जुम आबाद मायो ओ मावो बे आबादनि फिथाइयाबो बिसिना मा रंआबो आरो ओंखाम संब्लाबो बिस निया जानो एसे बेलेग टेस्त फैयो आरो
अ आं ओ आंनावथ' बिनि मान माबा गैया हाजोफोरनि जेनेबा जुम आबादनि एमान आंनाव ओ नलेज गैया आरो होमबाबो नोंथाङा खोन्थाबाय सायाव मोनथिबाय दे
जुम आबादखौ एसे बुंफोरना होनांगोन नामा ना
औ बु बुंजायो दे बुं दे बुंबासो मिथिगोन नालाय होमबाना आंबो बुजिगोन ना।
आतसा दाथ' बिदि जुम आबादफोरनि ओ माबा गैला बारा एसां खेथि खालामला। सिगां बहुद जोङो जुम आबाद मावनाय नुयोमोन ओ बिनिफ्राय बिदिनो जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो थाङोमोन बहु बहुतनो ओमफाय बेजोंनो बिदिनो बादा लुनानै थानानै ओजोंनो खेथि मावो। जुम आबाद मावो लोगोसे गोबां बिदिनो मैगं थाइगंनि मावो मैगं थाइगंथ' बुंला खिन्थु जुम आबादनिखौ आङो खोन्थानि आरो बिदिनो हाग्रा बुहुत गोजौ गोजौ थायोना बे बेखौ माने दानस्रांजोबनानै एबा फोजोबस्रांजोबनानै हाग्राखौ सावनानै जि हाग्रानि माखासे हासारफोर जागोन बे हासारफोरजों बो बिथांमोना एदिसनेल माने आरो एक्सट्रा बिदि हासार होनबावो लोगोसे हायाव थ' अलरेडि फुलुं थाखाबाय बे फुलुं थानानै लोगोसे फुलुं मोननायजों बिथांमोना आबादा मोजां जायो आरो
होमबा बिथांमोना ओ बिथांमोना जेनेबा ओ बे हाजोनि। हाजोनि सुबुंफोरा माने जाय हाजोआवहाय जुम आबाद मावो बै बैसोर बायदि सुबुंफोरा दैखौहाय माबायदि बेब'स्था खालामो जेनेबा दुब्लियाव दै सोनायफोरा। औ औ।
अ आबादाव दै होनायाथ' जुम आबादाव दै नाङा। बिदिनो दैबाबो बे अखाजोंनो नोंथाङा मिथिखायो दैबाबो बे अखाजोंनो फैयो औ आरो अलरेडि बेवहाय हाजोआव आरो बे माथायो अलरेडि बेखौ मा होनगोन बेहाय मोनसे
ओ नामि थाखायो निजोराथ' नङा बे हाग्रा गो जलाय बोरै निजोरा मोन नङा होमबा मोनसे नामि थायो आरो जेनेबा बारहावायावबो बा आबहावायावबो लोगोसे आरो बिदिनो गोबां माखासे दंबायो। बिदि थायो आरो ओमफाय बेजोंनो लोगोसे बियो जगा माबायो लासै
हानि दैजोंनो गायनाय जायो आरोना?
ओम अख दैजों गायनाय जायो आं जेसेबांखि नुबोदों जसेबांखि माबा दां सेस अखानि दै आरो बे हाजोआवथ' नोंथाङा नायनो हागोन। बे हाजोआथ' थिया जायोना बहाय मोजांङै ना आलि थेनो हागोन औ बजाया जुम आबाद मावा बेबायदिनो आरो
बिदिनो दङ माने मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ मुलाम्फाबो दङ आरो मोन लसबो दङ नङा होमबा मालाबा समाव बिदिनो बारहुंखा माबा माबि फैनानै बिदिनो दंस' खालामलांजोबो। सारन्थाइ बागेरा बेबायदि गोबां ओ जिब जुनारफोर फैनानै दंस' खालामलाङो बेनो आरो बिथांमोननि खहाया आरो मुलाम्फायाथ' नोंथाङा मिथिखाबाय अलरेडि बेबायदि माइ मोनबाथ' आरो बुहुत
उ उ
बेनो आरो आरो नैबे जोंनि बे हायेनाव मावनायाथ' आरो नोंथाङा अलरेडि मोनथिखायो गोदान आदबजों मावबा बह थाब आरो दानि जुगावथ' नोंथांमोननि एरियाथिंबो बेबायदि माइ हाग्रा बे ओ मोसेन मोनसे सफैदोंना कमबिन नि औ बेजोंथ' दा फुरा औ फुरा माने एरियाखौनो बियो दायो गाग्लोबना ला बाय आरो।
ओं हानायनिफ्राय गायनायनिफ्राय आरो मारा होनायनिफ्राय सब मेचनजोंसो बाहायनाय जासै ना दाना। खम समावनो माने गोबाव मावनो बाबाय आरो।
आमफ्राय बि बिनिबो माखासे गोबां माबा दङ मागोन बेखौ लस दङा माने लस दङ मेसिनजों बानायनायाबो। आरो मुलाम्फाबो दं मुलाम्फाया मोनसेल' आं नु हरदों नोंथाङा मोनबेसनलथ आं आं बुंनो हाला। आं बाय नुनायखौल बुंसै आरो दे मुलाम्फाया बेल आबादखौ थाब बोखांनो हायो आरो साइन्टिफिकेलि बिगियान गिनदिजों क्लास खालामनानै एडिसनेल क्लास खालामनानै जुदि मावोब्ला आबाद गोदान मुगानि आधुनिक बे मेसिनफोरजों अब्ला आबरफोरखौ बुरजा मोननाय जायो।
उ उ
आरो आं बेखौल नुहुरदों आरो थाब आबाद माइखौ बोखांनो हायो आरो। जुदि गोजाम मुगानिजों बिदि खालामोबा नोंथाङा अलरेडि मोनसे बेखाय गोदो नोंथांमोननि एरियायावबो जोंनि एरियाव माबायदि मावोमोन जिगाबखौ माइजों आखाइ आखाइजों हानानै ब जिगाबखौबो माबा आरो उ गोबाव सम लायो। बे जिगाबखौ आरो जों बायफिननो हायो नङा होमबा औ
गायनायफ्रावनो हायो।
मैगं थाइगं गायनायफोराव गोबां बेबायदिनो जों बायफिननो हायो। ह दानियाथ आरो नोंथाङा अलरेडि नुखाबाय ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा बिनि सायाव नों मा सानो?
अ आङो बेखौनो नों नोंथाङा जिबायदि बुंबाय बेनो सैथो। जेनेबा सिगां ओमाय जिबायदि मोसौजों गायोमोन बिदिया साबसिन जायो आरोना गायग्राफ्राबो खस्थ' मोना माने हाया गुरै मोजां जायो नालाय बिनिखायनो माने गायनो गायनायाव आखाइफोरा्रा खस्थ' मोन आरो मोजां जायो। आरो दा ट्रेक्टरजों हालेवनाय हिसाबै हाफोरा लाद्रा लुद्रा जायो मोजां गेब्लेेजोबा माने मोसौजों जि मोसौनि नांगोलजों जि जायो बेबायदि जाहै माने ट्रेटरनि आरोना खिन्थु गोबां जेनेबा मा होनो सुबुंफोरखौ मदद होनाय बायदिबो जायो आरो ना फिजिकेलि माने मानो होनबा देहाया देहायाबो लस जाला नालाय। ओ दा खिन्थु बेयाव फैसा थांसिगोन आरोना। फैसाया गोबां थांसिगोन आरो देहाफोरा इमान लस जाला खिन्थु फैसाफोरा थांसिगोन आरो। दा जायफोरा फ जायफोरनि जाय फोरनि न'खराव फैसाफोरा एसे जेनेबा फैसा थाखानिथ खमि थायोना। गासिबो न'खरा एखे जाया दा बैफोरबायदि न'खरा ओ जेनेबा बेफोरबायदि मेसिनफोरखौ होनो हायाबा बिथांमोना गाव गावनो खस्थ' खालामनानै
उम थारैनो औ उम नोंथांजों माने बिदि बाथ्रा खौ सेयार खालामनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। खारन गोबाव समनि उनाव बेबायदि आबादनि सायाव रायलायदों दिनै बेबायदि खाबु मोनदों अब्ला धन्यबाद नांगौ बेबायदि सम होनायनि थाखाय नङा होमबा, उनावबो जों लोगो मोनबाय थागोन खोमा औ दे होनोमबा दोनथ'नोसै ने औ गोजोनथों औ दे।